हेलौ औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ औ नों आं ओरैनो दङ' नोंथां
औ
अ नोंथाङालाय मा खामदों?
औ आंबो बिदिनो जिरायना ओरैनो दं।
आतसा अ नोंथाङा कल खालामनायनि जाहोना माबाफोर दंमोन नामा नोंथां?
औ जों माने दा दैज्लां बोथोरनि सायाव रायलायनोसैना नोंथां
अ सावरायजागोन नोंथां खोब मोजां मोनसे आयदा आरोखि
औ दैज्लां बोथोर बुङोब्ला थ' जोंनि जेरैबायदि गायनाय फुनायनि सम नङा होमब्ला नोंथां
औ नंगौ
औ बिदिनो दैज्लां बोथोराव जों माने आबाद मावो जेरैबायदि आबाद मावनो थाखाय जोंनो गिबियावनो दैनि गोनांथि माने दैज्लां बोथोराव अखा हा हायो बिदिनो औ अखाजों बिदिनो जों माइ गायो आरो ना औ ओ माइ गाय होनोब्ला दाथ' जों गिबि माने माइ जायखौ बुङो माइज्लि औ बेखौ जोङो दसे सोमनानै दोनो दैयाव बा हाखराव बिदिनो सोमनानै दोनो सानसे बा साननैनि उनाव थिखाङो औ बेखौ जेनेबा खिलिनो थाखाय जों बेखौ लाबोनानै माने एसे बिलिरनाय बायदि खालामनो हायाव दोनो आरो ना बा बस्थाव बिदि दोनो आरो ना औ बियो खिलि गाजा बेरनाय बायदि औ बेखौ जों गा बेरबाथाय जों माने जाय जायगायाव जोङो खोथियाखौ फोगोन बे जायगाखौ जों ट्रेक्टरजों मोजाङै हेवना लागोन आरो दानि दिनावथ' माने मोसौ गैया मोसौ दंब्लाबो बिदिनो औ जोंनि माने बिदि हालेवग्रा मोसौ गैया
ओं माने हालेवनाय मोसौजों हालौनाय हुदाया खमायलांबाय आरो जोंनि
आंथ' मोसौ जाहालेवनायखौ नुवाखैनोखा
जोंनि गामियावबो गैया आरो नुखायाखैबो आं औ सब ट्रेक्टर बिदिखौनो नुजोबदों औ बिदिनो हालेवनानै लाबाय बा जों ट्रेक्टरजोंनो हालेवना मोजां फो फोमोनना लाबाय हाखौ औ बिनि उनाव खो थियाखौ बा बेखि गाजा बेरनाय खोथियाखौ जों फोबाय फोनानै सप्तासे बा बिदि जायोब्ला जों बेखौ खोथिया जौनो थाखाय जों बिदिनो खार होयो आरो ना आरो जोंनि लकेल हार होनोब्ला औ हासार जोंनि लकेल हा हासार होनना बुङोब्लाथ' बे गोबोरखि बा बोरमा खि बेफोरनो जाखायो मोजांनो
हाग्रा सेवनाय औ थेवबो जों बिदिनो खार होबाय आरो औ गोजौ जाथोबा बिदिनि था खाय औ बिदिनो खार होबाय आरो मास ओ मास मोनसे लाया बिदिन नैजि दिन बा था मा थानैनि उनावनो फुजायो ना
ओं नंगौ नैजिबा नैजि नैजिबा नैजिबा दिननि गेजेराव आरो
औ सप्ताथाम बेफोरनि उनावनो फुजाबाय आरो जाय जायगायाव जों माइखौ गायगोन बे हाखौ जों माने गिबियावनो हाग्रा थैनायनि हाग्रा थैथो बिदि होनना साननानै जों ट्रेक्टरखौ हालेवहग्रोयो औ बिदिनो खेब ब्रैसो जायो जों हालेवनाया गायजासिम एवनाया
ओं नंगौ
औ बे मोजां जाजासिम औ खेबथाम खेबब्रै बिदिनो जायो आरो ना
ओं ओं
दाथ' अ दाथ दैलां उम
ओं माने हा लायै हा खेब्रै गाहाम एवनांगौ आरो अबेबा जायगायाव नङा होमबा नोंथां औ
औ बिदिनो जों हालेवना लानानै जों माइ गायबाय ओ दा आरो माइ गायनोबोथ' दा आगोलावथ' बिदि सावरि जायोमोन माने हाजिरा होननायखौनो जायामोन गासैबो पाला बा सावरि बिदिसो जायोमोन नङा होमबा नोंथां
ओं नंगौ
औ दानि दिनावथ' औ रावबो फालाबो फालाखौ मोनो बिदिया माने हा माबाखो जाया आरोना औ औ सावरि जानाया गैला हाजिराखौ मोनबावनो थाङासो जोंनिथिं
ओ जोंनिखिबो बेबायदिनो मोना गासैबो ओ एखे समावनो गायजोबनाय जायो नालाय दानिया बेनिखायनो हाजिरा मोननो नागिरलि आरो
औ जोंना बिदिनो हाजिराया पास्स'से पासस' उम सानसेयाव औ बाजौ रां औ
जोंनि ओनसोलाव ब्रैजौ रां
ब्रैजौ औ जोंना बासौ
औ दानि दिनाव माने ओ दानि दिनाव माने मुवा बेसादनि दामाब बारायनायजों माने ओ हाजिरा जाग्राफ्राबो गावसिनि मुजुरिनि बिबांखौ बारायगासिनो दं आरो नङा होमबा
औ नंगौ
उम औ
बिदिनो माइ माइ गायबाय गायनानै औ बिदिनो आरो दैज्लां समा बिदिनो थाङो माइ गायनायनिनो सम नालाय आरो जों दैज्लां बोथोराव बिदिनो जोगोनार मैगं थाइगं होनोब्लाथ' जों जोगोनार मोनो भिन्दि लेस्रा मैथा फाथो औ उम थाइ थाइ फल फल औ थाइबें फल दिखा जिंखा बिदिखौ मोनोना औ फिथाइ सामथाइ बुङोब्लाथ' आरो बिदिनो थाइजौ जाम खान्थाल लिसु तरमुस औ बिदिखौ मोनो
ओं माने जोंनि दैज्लां बोथोराव माने जोंनिया माइ गायनायनि सायावबो बेलायावबो नायोब्ला जोंनि आंहा बैसाग बैसाग दाननि सोरबाया गिबि बैसाग दाननि गिबि सप्तानिफ्रायनो सोरबाया जेब्ला बैसागु रंजाखङो अब्लानो अखा हायोब्ला माने आबाद फोथारखौ खारायना दोननाय जायो आरो गिबि हालौवजेननानै दोननाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां? ओं औ नाथ खायसेया बैसाग दाननि जोबनाया एसेमहालागै खारायना दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो जायखौ जों हा हालौवजेननाय होननाबो मिथिनाय जायो आरो नङा होमबा बेनिफ्राय औ गोदोनि दिनावथ' आरो मोसौजों हालौवनाय समावथ' जेनेबा बैसाग दाननि जेब्ला बैसागो रंजाखायो रंजाखङो अब्लानो जोंनि सुबुंफ्रा आबादाव मुखुब जायोमोन आरो नाथाय दानि दिनाव ओ गोनोखोआरि मुगानि गोदान आदब खायदा ट्रेक्टर फोर फैनायलाय दानि मुगायाव माने ओ माइ गाय नायनि जि सानसो सिगांल' गिबि खारायजेनसिन बेनिफ्राय जेब्ला ओ जोंनियावथ' आरो दा ट्रेक्टर फैनाय लोगो लोगो सामार बुनाय हुदाया गोमालांबाय जेराव ओ खनसे हाल एवब्लानो ट्रेक्टर जोंनो सामार बुलांनाय बाय दि जाखायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ आरो गोदोहायथ' बांसिन अखा हायोमोन नाथाय दा अखायाबो एसे एसे खमायलांदों न' नोंथां?
ओं नंगौ माने दानि दि
औ
दानि दिनाव माने अखाखौ नेनानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनला आरो आरो माने अखाखौ नेयोब्ला जेबां गदाय जायो होननानै फोथायसै आरो जोंनि सुबुंफ्रा औ औ
गोदोनि दिनाव बेबायदिनो ओ जायखौ जों मै होनाय बेयो मै होनायखौ जों सामार बुनाय होनोमोन आरो ओ नङा ओमबा नोंथां नाथाय दानि दिनाव जों बेबायदि हुदाखौ नुनो मोनलिया जे ट्रेक्टर ओंखारनायनिफ्राय माने सामार हुनाय हुदायानो गोमालांबाय होननासो बुंनांसिगोन आरो जों नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ
औ बेबायदिनो खायसे खायसे फोथाराव नोंथां बुंलायनाय बायदिनो खनब्रैहालागै हाल एवनांगौ नाथाय जों बांसिनै खनथाम खनथाम हाल एवनायखौ नुनो मोनो आरो नङा ओमबा नोंथां
औ नंगौ।
औ बेबायदिनो जोंना दैज्लांनि आबादखौ मावनानै ओ थाम दानसो लायो खोमाना माइ मोनजासिम जोंनिया
औ औ
जेब्ला माइ मोनगोन अब्ला हानो खामला हाजिरा लानानै हानोसै हानायनि उनाव दा सिगांनि सम बायदिनो सिगांनि समाव मोसौजों मारा नायोमोन नाथाय दानि समाव थ' आरो मेचिन ओंखारनाय गेजेर खन्दआव ट्रेक टरजों नायोमोन नाथाय दानि दिनाव मेचिन ओंखारनाय लोगो लोगो मेसिनजों नानायखौ जों नुनो मोनसै आरो
औ नंग'
औ माने गोबां खम समनि गेजेराव जानाय हुदाखौ जानायखौ जोंनि सुबुंफ्रा नागिरसै आरो नङा ओमबा नों
औ समजों खारफायो आरोना औ माने गोबाव होनेला बिदिनो फैसा थाखायाथ' रां रुफायाथ' बरावबो एखेयानो जाखायो बेनिखायनो माने थाब जानायखौ लुुबैयो आरोना
औ औ माने ओ गोबाव न'आव मारा होयोब्लाबो माने ओ दानि जोंनि सुबुंफ्रा मा सानो ओ गोबावसिन लागोन आरो जोंनि माखासे खामला मावना जाग्रा बा हाजिरा मावना जाग्रा सुबुंफ्रा सानो जे जेब्ला हाजिरा मावगोन अब्ला बिसिम रां मोनहैगोन नाथाय जुदि न'आवनो बेबायदि मारा होना बा माबा मोनसे खामानि मावना थाबाय थायोब्ला बांसिनसो लस जायो होननानै साननानै माने सानसेयावनो जानायखौ नागिरसै आरो।
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां।
जेराव जोंनि सुबुंफ्रा सानसेयावनो मारा नानानै अखानाय बा सानसे बा साननैनि उनाव गुबुन खामानियाव मुखुब जाफिनना थानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ
औ माने फोथायनाय दङ जे साननैनि सानथामनि हाजिरा थाङोब्लाबो जोङो बेखौ सानथाम सानब्रैनि उनावनो जों मोनफिनो नाथाय जुदि जों मोसौजों होयोब्ला स्नि दाइन सान ओरैनो न'आव थागारनाय जायो होननानै जोंनि सुबुंफ्रा दा माने फोथायना लानानै बेबायदिनो सानसेयावनो जानाय एबा दसे समनि गेजेरावनो जानायखौ नागिरसै आरो।
औ नंगौ।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव मेचिनफोरजों मारा होनाय होगोन ना होया?
हा
अ नोंथांमोननि ओनसोलाव मेसिन बा बिदिनो ट्रेक्टरफोरजों मारा नागोना नाया होनदां
औ जोंनिथिं माने ट्रेक्टर जों नाया गाससिबो मिसिं
औ मेचिनजों ना औ मोसौजों मोसौजों नानाय हुदायाथ' गैलिया खोमा अब्लाथ' ना
औ मोसौआनो गैया आं नुराखैनोखा जों गामियाव बिदि मोसौआ
अ
अ
अ नोंथां बिदिब्ला जोंना दिनैनि सावरायनायनि समाबो जाना फैबायमोन।
औ नंगौ।
औ बिनिखायनो दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां।
औ दे नोंथां।
औ दे।